हेलौ नोंथां औ
अ खोनादोंना? नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आं दा जिरायथ'नानै दङ नोंथां ।
नोंथां जों दिनै माने आबादफो खो माबायदि मावनाय जायो फोरखोसो एसे सावरायनो होन्नानै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
सावराय जागोन।
अ। बिदिब्ला नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा माने दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बो थ' दा माइ आबाद मावनाय जायो बेफोरखौ माबायदि मावो एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ नोंथाङा मिथिखागौ जे दा समाव दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावनाय जायोबा मावगासिनो दा जों गुदिनिफ्राय माबायदि मावनाय जायो नङा होमबा बेखौ हाय एसे खोन्थानो सानदों जे फार्स्टआव गिबियाव नोंथांङा माइनि माइ जिखौ दोनग्रोनां नङा होमबा। जेखौ माइज्लि होन्ना बुंङो। बे माइज्लिनिफ्रायसो जोंङो जेब्ला हाखौ एवगोन हा एवखांनानै बेवहाय बे माइज्लिखौ सारगोन सारनासो खोथिया रजबगोन नङा होमबा। थिया रजबनानै। बेखौ आरो फुफिनगोन। फुफिन नायनि उनाव ओ बेखौ आथि खामना दोनगोन सोमगोन आरो उनावसो खौ गायनाय जायो। बै समालासे जोंङो हाखौ मोजाङै एवनानै। गोदोनिफ्राय गोदोनि बाथ्रा बुंब्लाथ' जोंङो गोदोनिफ्राय जोंङो गोदो माने हालेवो माथो मोसौजोंसो हालेवोमोन नङा होमबा। नाथाय आथिखालाव गोनोखोआरि दाजेम बा साइन्स जौगानायनि जाउनाव गोबां माने ओ आबाद मावनायनिबो माने हालेवनाय बुस्थु दाजेमफोर ओंखारबाय जेरैबायदि ट्रेक्टरजों हालेवनाय बा पावार टिलार। बेफोरनि अनगायैबो दा गोबां खारबाय हाखौ माबायदि गुरै खालामनांगौ माने सम खम समावनो माबायदि हाखौ मोजांङै गुरै खालाम नानै जों बेव बेवहाय मोजां आबाद मावनो हागोन बेखौ माने साइन्स जौगानायनि जाउनाव जों ओ मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनो नंलिया खायफा जायगाफोरावबा खायसे बे ओनसोलफोर गामिफ्राव थानो हागौ नाथाय गोबांङानो माने ट्रेक्टर बुस्थुजोंसो हालेवनायखौ नुनो मोनो आथिखालाव अब्ला ट्रेक्टरजों मोजांङै हव माने हाखौ हेवना लाबाय हेवनानै बेवहाय जों खोथियाखौ माइखौ गायबाय गायनानै बेखौ दै बिनि थाखाय सायदों हाखौ एवबाल' जाया दैखौबो जोंङो नांगौ जखानि दैखौ बाहायनांगोन बेवहाय जों अखाखौ अखा हायोब्ला बांद्राय दैबो जानो हानाय नंङा ओ जोङो बांद्राय दै जायोब्ला बेखौ दै हगारनायनिफ्राय राहा लानांगोन आरो दै गैया जायोब्ला जों अखाखौ नेबाय थाबाबो जाया बे मोनसे मिथिंगायारि सोरजिनाय मा समाव हाबोन जों बुंनो हाया नांगौ समाव मोनाबो जानो हागौ। बा नाङै समावबो मोननोबो हागौ दा बेखायनो जोङो साइन्स जौगानायनि जगाव माने साइन्स जौगानायनि थाखायनो जाउनाव जोङो बे दैखौबो जोङो दिहुननानै दिहुननाय माने खान्थि बाहायनाय बेबायदि आदबजों दिहुननाय दै दिहुननाय जेरैबायदि सलार बाहायनानै दै दिहुननाय आबादफोरखौ दै नांगौब्ला दै होनाय रानना होनाय जगायना होनाय बेबायदिजों ओ दानि आथिखाल जुगनि जिथु जौगानायजों जों आबादखौ मोजाङै मावलांनो हायो। आं मा बुंदोंमोन जे जोङो दैखौ नांगौ जखानि नांगोन। हाखौ हेवना लानानै बेवहाय जोङो माइ अब्लासो जों माइखौ गायनो हागोन आरो माइखौ मोजाङै गायखांनानै बेवहाय जोङो ओ नेनांगोन साननैसो माइ जानायसिम अब्लासो जों थारैनो माइखौ माइनि फिथाइखौ जों मोननो हागोन आंनि साननाया बेबायदि आरो।
अ
दा नोंथाङा एसेब्लाबो बुंनो हागोन नामा जे माइ आबाद जों जोंनि मा माबायदि सोमोन्दो दङ माइ आबादखौ बेसे माबायदि मावदों मावगासिनो जोंनि बर'फ्रा बुंनो हागोन नामा एसे?
माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर'फोरजों बा जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरजों जोबोरैनो माने सोमोन्दो गोनां बेयो मोनसे जे बाहागो गारनो हायै मोनसे बाहागो बेयो माने आबादा।
औ
जेरै माइ आबाद मावदों होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि जायगायाव माने जोंनि ओनसोलफोराव गोबां आनो माइ गायो। आरो बिसोरनि माने जिउ खुंनाय राहायानो माइ गायनाय होननानैबो जोङो बुंनो हायो। मानो होनोब्ला खायसे न'खराव जेरै फैसा थाखानि माने माने रां माने बेफोरबायदि आंखाल जायो। अब्ला बेफोरबायदियाव माने बै जेराव जोङो माइ आबाद मावनानै थिनानै दोननाय बेफोरखौ जोङो माने बायनानै फानलायनाय बेफोरबायदिबो खालामनो हायो आरो।
औ औ नंगौ
आरो माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोबोरैनो माने गोसारनानै दङ। ओनसोल फोराव ओनसोल लायै ओनसोल।
औ नंगौ दा नोंथाङा माइ आबाद मावनाय जोंनि बर'फ्राथ' माइ आबाद मावोबा आबादजों सोमोन्दो दंखायो नङा होमबा? अब्ला नोंथाङा दा मा मा नोंसोरनि ओनसोलफ्राव बा आ मा मा आबाद मावनायखौ नुनो मोनो दा?
ओम माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' आङो एसेबां इदि मिथिया थेवब्लाबो आं मिथिनायखिनिफोरा जो-जोसा बेफोरबायदिनो माइब्रा बेफोरबायदि नोंथाङा माने मा सोंदोंमोन आंनाव
मा मा माइ आबादखौ मावनायजों माने मावगासिनो मानि मावो आरो दा आथि नोंसोनि ओनसोलफोराव मा मा आबादखौ मावदों खोन्थानो हागोन नामा?
अह आबाद
आब माइ आबादाबोथ' गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां? दा जेरैबायदि मा मा बाद माइब्रा माइ आबाद थायो गोजां बोथोराव बायदि मोनसे माइब्रा आबाद मावनाय बा बायसमुति रनजि जित गोबां दङ। एसे बुंना होनो हागोन ना?
औ जोंनिखिजाया बेफोरबायदिनो मावनाय जायो जेरै- जोसा माइब्रा आरो ओ रन्जित ओ बेनिफ्राय बाहादुर
औ
इनिफ्रायाइ बेफोरबायदि
बेफोरबायदिखौनो औ औ थिगानो नंगौ बेफोरखौनो मावो जोङो बर'फ्रा आरो बिनि अनगायैबो जोङो मावो गोबां सबाइ आबाद दख्ला नङा होमबा बेफोरखौ मावनाय मथर ओमफ्राय बेसरनि आबाद बेबायदि माने बोथोर लाना बोथोरबा दा माइ गाय मा माया माया माया माइ आबाद मावनाय बोथोर नालाय दा माइया मावगासिनो माइ आबादनि मावगासिनो बेबायदिनो जों बर'फोरा थाया आरो ओरैनो।
ओम नोंथाङा दि बुंदोंमोन माने नों सोरनिखैजा दख्ला आबाद मावो होननानै बे दख्ला आबादा मा रोखोमनि आबाद एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
दख्ला आबादखौथ' आंबो खोनाफेराखै माने मोनथिया हानाय नङा दे आं बुंनो नोंथां।
अ बिदिब्ला दाथ' दैज्लां बोथोराव जोंना माइ आबाद मावनाय जायो बेफोरबायदिनो मेसें बोथो बोथोराव जोंनिया बेसर आबाद मावनाय जायो ओ बेनि बागै नोंथाङा एसे बे फोरमायनो हागोन नामा बेसर आबादफोरखौ माबायदि रोखोमै मावनाय जायो
खौथ' जोंबो बेसर बि हा हाखोथ एवखानांगोन से एवना लानानैसो बेयाव फोनाय थाङोना बेसरखौ बेसरखौनो फैयो बेनो बेसर बेगर फोयो फोनानै सोमनानै बेखौ फोयो नामा बेबायदि ओ बेबायदि फोनानैनो जोङो मोननो हायो आरो बेसरखौ बेसरनिफ्राय थाव मोननो हायो बेबायदि दाजों दा बेबादिनो आबाद मावनानै बेनि अनगा एबा जों जानो थाखायल' आबाद माव ना बेलेग गुबुन राहानि थाखाय जों आबाद मावनो मावो बेखौ नोंथाङा एसे बुंना होनाया बा बुंसन
आबादखौथ' जोङो माने गावबा गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखायबो आबादखौ मावनाय जायो आरो रांखान्थि माने हेफाजाबफोरनि थाखायबो जोङो आबाद खौ मावनाय जायो जेरै नोंथां दानिबो खिथाखाबाय आङो माने माइ आबादखौ जोङो खावसे जि हायो बे खौजानानै आरो माने खावसे बाहागोखौ जोङो फाननाय बेफोरबायदिबो जों नुबोयो आरो माने गोबां बेबाद थायो जेरैहाय मैगं थाइगंनि आबाद बुङोब्ला लेस्रा बायदिसिना भिन्दि बेफोरखौबो जोङो माने बाजाराव हाय एबा हात हाथायाव फाननो थाखाय गायनायबो जायो आरो जोङो मेसें बोथोराव मोननाय बेसर होननानै बुङोब्लाथ' माने बियो थावनि थाखाय बेखौ जोङो गाय फोनाय जायो
फोनाय जायो
औ बेखौ मानो होनो ब्ला जोंङो बेफोर खौबो फनानै जोंङो गो बां रां खामायनो एबा आरजिनो हा हायो आरो।
औ औ नंगौ दा बेबायदिनो जोंङो जानायजों लोगोसे बा उदैखौ सुफुंनायनि लोगोजों जोंङो ओ आबाद मावनानैबो गोबां रांखावरि आरजिनो हायो खामायनो हायो ने थांना थानायाव जोंहा उसु बिदा जायो उमबा सुबिदा जायो सरि दा बेबायदिनो जोंङो गावबा गावनि जिउ राहाखौ आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जों गावबा गावनि जिउ राहाखौ माने गोजोनै खुंलांबाय थानो हायो आरो बा बेबायदिनो खुंलांनाय नुगासिनो खारन आबाद मावनानै जों गोबां आबाद नि मोननाय माइखौ जों फाननानैबाबो जोंङो रां खामायनो मो बा आरजिनो हायो दा बेफ्रायां फांफ जा जोंनि थाखाय माने थांना थानायाव जिउआव सुबिदा जायो दा बेबायदिनो जोंनि हारिया थारैनो माने आबादनि सायाव सोना रो नंङा होमबा आबादनि सायाव सोनारनानै थांना थायो दा बेखायनो आं बुंगोन जे जों दासिमबो माने गोनांब्लाबो आबादखौ मावनाय गारनाङा माने गोरिबब्लाबो गोनांब्लाबो जों आबादा जों आबादनि सायावनो सोनारखायो नालाय आबाद मावलांबाय थानांगौ न'आवनो जानाय आबाद न'आवनो माव बेबायदि जों जाहाथे बायनानै जानो गोनां जाया गावनो जों गावनो एसे खस्थ' खालामनानै जों गावनो मावनानै मोननाय आबादखौ जों मावनानै मुलाम्फा लानांगो जिउआव
औ
आंनि साननाया बे बाय बेखिनियानो आरो
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै नाय मोनबाय नोंथां
अ थेंकिउ नोंथां
औ